हेल' औ औ खोनादों ना
खोनादों आंनिखौबो खोनादों ना औ आतसा नोंथां नैबे दान्दिसेनि समाव आं नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन
औ औ नोंथां औ औ रायज्लायजागोन नोंथां
अ दे बिदिबा नोंथां गिबियावनो नोंथांनिसिम नैबे मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथां
औ औ नोंथां नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय
औ जागोन नोंथां दा बिदिबा जों मानि सायावहाय मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथां
अ दा जों नोंथां कम्पिउटारनि सायावनो आवरायनोसै सावरायनोसै नामा
औ जागोन नोंथां बिदिबा
औ थ' नोंथां कम्पिउटार होनोब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो माने बे जोंनि जिउआवनो मोनसे गोबां गोनांथार बाहागो जानानै फैबाय आरो बे जोंनि कम्पिउटारा जों औ कम्पिउटार नङाब्लानो जोङो आथिखालावहाय गोबां खामानिफोरखौनो मावनो हाया जेरैदि जोङो सोलोंथाइनि
कम्पिउटार नङाबा मोनसे आगानसेबो बारायनो हाया आरो ना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां आथिखालावहाय कम्पिउटारा माने जोबोद गोनांसै आरो जोंनि जिउआवहाय जों जेनेबा जों मबाइल फनबो दङ नाथाय जोंहा बांसिन खामानिखौ जों कम्पिउटाराव मावनो हायो आरो जेनेबा गासिबो खामानिखौ जों मबाइल फनाव हाजोबा नालाय औ दा बेफोर खामानिफोरखौ जोङो कम्पिउटारफ्राव मावनांगौ जायो आरो जे बेफोरो जोंखौ फरायनायाव बिदिनो बिजनेसफोराव बिदिनो जोंनि देहा फाहामथाय हेल्थ केयार बिब्दिनो मा होनगोन बेखौ बेंकफोरावहाय रायज्लायनायफोर आरो जोंहा बिदिनो मा होनगोन बेखौ ससियेल मेडियाफोराव ससियेल मिडिया बाहायनायफोर आरो जोंहा गोबां बिगियानारि जोंहा माखासे दिहुनथाइफोर बेफोराव नांगौ आरो जेनेबा औ दा नोंथाङा मा सानो बेसेबां गोनां जेनेबा कम्पिउटारा जोंनि जिउआवहाय
हा कम्पिउटाराथ' बेनो दा माखासे खोथायाबो ओरैबायाददि दंबावो जा नों बुंनायाथ' बे थांबाय बार' दा कम्पिउटार बुङोब्ला जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव सोलिबाय थानाय मोनसे बिजों बिरोंदारिमिनारि आ मा होनगोन बेखौ साइन्टिफिकेलि बा मोनसे मोनसे मुवाखौ माने सर्टकाटलि मावनो हानाय
औ।
बेबायदि मोनसे आ जिनिस होननांसिगोन आरो बेखौ दा जेराव हाय जोङो बुंनो थाङोब्ला दा बायदिसिना साख्रि बाख्रि बा मायबा मोनसे इन टारभिउ हैनो थाङोब्ला जोङो आ गोदोहायथ' अफलाइन जायोमोन ना नाथाय दा आथिखालावबा अफलाइनखौ नुनो मोनला। दा बुंनो थाङोब्ला अनलाइननो बांसिन सोलियो आरो नङा होमबा नोंथां दा बे अनलाइननि बे बायदिसिना इन्टारभिउ हैनाय बा माबा मोनसे साख्रिनि आ इन्टारभिउ हैनाय दा बायदि खामानिफोराव माने नैबे कम्पिउटारखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो आरो। दा बिनि बेयावल' नङा दा हमनानै नायो जेनेबा जोङो दा कलेज फरायो बा इउनिभारसिटि फरायो बायदिसि सिना बेफोरबादि गिदिर गिदिर कलेज इउनिभारसिटिफोरावबो माने जोङो कम्पिउटारनि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ।
औ
जों कम्पिउटार बाहायनायाव माने मोनसे जोबोद मोजां माने जोंहा सुबिदा जायो जेनेबा जोङो कम्पिउटारफोरखौ बाहायोब्ला जोंहा जोङो ओ मामोन मा बुंगोन बेखौ पेपार वर्क माने जेनेबा जोंहा कागज पथ्रफोरनि खामानिया एसे खम जायो आरो माने जों माने खागजफोरखौ जों बिदिनो जोबोद जुदि गोबां बुस्थु जों माने दोनथुमनांगौब्ला जोङो लेखायाव जेनेबा खागजफोराव दोनथुमब्ला जोंहा बियो गोबां जायगा लायो आरो आरो बे माने जोंहा गोमालांनायनिबो गोबां चान्स थायो। थ' जों जुदि कम्पिउटारफोरखौ बाहायोब्ला जोङो माने बेवहाय गोबां माने डाटाफोरखौ जों दोनथुमनो हायो आरो कम्पिउटारनि सिङावहाय आरो औ आरो बे जों बि खौ जों जुदि माब्लाबा समाव नांगौ जायोब्लाथाय जों बेखौहाय जेनेबा कम्पिउटारनिफ्राय जोङो कम्पिउटाराव नागिरब्लानो जों मोननो हानाय जायो आरो
औ।
बे माने मोनसे जोबोद ओ मोजां मोनसे सुबिदा आरो कम्पिउटार बाहायनायनि आरो जोङो बेखौ
खालामनाय लोगो लोगोहाय कम्पिउटारै मोननो हायो नाथायबा जोङो बे बायदिसिना पेपार खागजखौहाय जोङो नागिरनाय समावबो टाइम लागोन आरो बिनिफ्राय आ बासिनायावबो टाइम लागोन बेबायदि जायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ आरो जों गोबाव सम जों दोनथु खुङोब्ला जोङो माने बे गाज्रिबो जालांनायखौ जों नुनो मोनो आरो। जों जेरै बै समफ्रावहाय जेनेबा अफिसफोरावबोथ' जोंहा कम्पिउटारफोर गैयामोन। बै समाव जोंहा बिदिनो औ बिदिनो लेखाफोरावहाय जों कागजफोरावहाय जों नागिरनानै माने फाइलफोराव बानायना दोनो नालाय बेफोर खौ नागिरनो माने गोजाम फाइलफोरबथाय जोंहा नागिरनायाव गोबां खस्थ' जायोमोन आरो बै गोदोनि जुगफोरावहाय
औ औ
औ आरो जोंहा कम्पिउटारफोरा जोङो खामानिफोरखौ गोबां थाबैनो जाहैयो आरो
औ।
औ बिब्दिनो बियो गोबां स्पिड नालाय जों बेखौ सालाय निब्लानो जेनेबा जों माबा मोनसे खामानिबो जों थाबनो मावनो हायो आरो कम्पिउटारावहाय आरो जों अनलाइन खामानिफोरखौबो जों मावनो हाबाय जुदि कम्पिउटारफोर गैयामोनब्ला अनलाइन बिदि गैयामोनब्ला जोङो थांगुलायनानै जायगायावहाय खामानिफोरखौ मावहैयोब्ला जोंहा गोबां टाइमफोर थाङोमोन आरो जोंहा
औ।
औ।
दा बाथ्राया बेनो जेनेबा जोंनियाव दा जेनेबाथ' दा जोंना गामियारिनिफ्राय टाउन सहराव थांनांगौ जायोब्ला जुदि जोङो एक्स' बा देरस' बा दुइस' किल'मिटारहालागै जोङो ओ मोनसे खामानिनि थाखाय थांनांगौ जायोमोनब्ला जोंना माने बेयावनो थांगासेयावनो माने जोंना समा ओरैबायदि थांगौमोन आरोखि जेरावहाय जोङो नैबे समखौ बारहालासिनो जों दा कम्पिउटारावहाय खामानिखौ मावनो हायो आरो। नङा होमबा नोंथां दा बेनो आरो। जेनेबा जों दा कम्पिउटारखौहाय ओ बेलेगाव थांनाङालासिनो जोङो न'आवनो थानानै मावनो हायो बा जायगायावनो थानानै मावनो हायो। गोबाव गो-गोलाव समनि लामाखौ माने जोङो गुसुं खा गुसुं समावनो माने मावनो हानाय बेबादि मोनसे बिरोंदारिमिनारि ओ जुग बावहाय जों नैबे कम्पिउटारखौ बाहायनो हानाय जादों आरो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ आरो जोंहा कम्पिउटारफोरा जों जेनेबा आथिखाल खालाव माखासे गाज्रिबो महरफोर लानाय नुयो आरो। जेनेब्ला जोङो कम्पिउटार फोरनि थ्रुयै जोङो माने गोबां मानसिफोरा माने जाय ओ मा होनगोन बेखौ हेकारफोरा माने जोङो बिदिनो गोबां मानसिफोरखौ माने मा होनगोन बेखौ जेनेबा बेंकफोरखौ जों हेक खालामनानै जों फैसाफोरफोरखौ खावनायफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो। औ बिदिनो औ औ नों थां बिदिनो दालाय गोबां खोनायोना नोंथां। बिबदिनो गोबां गोबां माने ओ मानसि फोरनिफ्राय एकाउन्टफोरखौ माबा माबि खालामनानै फैसाफोरखौ खावलाबायनाय बेफोरबोथ' कम्पिउटारनि थ्रुयैनो खालामो नालाय बिसोरो। औ आरो जोङो साफ्रोमबो कम्पिउटारफोरखौ बाहायनो रोङा नालाय जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय थ' जोंहा जुदि माखासे कम्पिउटारनि खामानिफोरा बेवहाय जोंहा एसे प्रब्लेम खालामहोयो आरो मानसिफोरनि गेजेरावहाय
औ।
औ।
दा बाथ्राया बेनो आरो नोंथां माने ओ जायनोखि माने कम्पिउटारनि अस्थात बा कम्पिउटारनि मास्टार बेफोरबायदिया माने ओ सोरनिबा बारै सोरनिबा दिटेल्स निखारनाय माबा दिरुननाय बा सोरनिबा दिरुननाय बेयावथ' बारा थायेम लाया नालाय ओ दा बेंकफोरनि फैसा लुथिनाय मानिबा फैसा लुथिनाय बेफोरबादिखौ माने सहसै मावनो हाना हानाया माने सान्स दं आरो बिसोरनि थाखाय दा आरो ओरैबायदिबो मोनसे एसे जाबावो दा कम्पिउ कटारनि थ्रुयैनो माखासे गेम सिस्टेम बायदिबो गेलेनायखौ जों नुनो मोनो आरो नङा होनबा नोंथां? औ दा जोङो कम्पिउटारनि थ्रुयै माने गेम गेलेनाय बा नैबे जिथु हेकार होनो बे हेकारफ्रा माने सोरनिबा ओ बेंक दिटेल्स दिरुनन्नानैहाय सोरनिबा इनफरमेसन पार्सनेलि इनफरमेसन दिरुनन्नानैहाय फैसा बेंकफ्राव फैसा लुथनाय बेफोर माने बेफोर ओ जाब्रबथाफोरखौ जों नुबाय थानायबो जायो आरो खोनायोबो आरो
खोनायो खोनायो नों नोंथां औव, आरो बे कम्पिउटारफोरा जोंहा माने- ओ, बाहायनो माने- गोबां बुस्थु मोनो नालाय, जों माखासे गाज्रि खामानिफ्रावबो बाहायनानै गोबां मानसि फोरानो गाज्रिबो जालांनो हमदों आरो। जेरै - अनलाइन गेमफोरखौ गेलेनानै माने- अनलाइन गेम गेलेनायाथ' गाज्रि नङा? नाथाय बेखौ, बांद्राय गेलेयोब्लाथ' जोंहा ताइम, समल नस्थ' जायो। आरो जोंहा, औव बिदिनो माखासे गोनां खामानिफोरा थालाङो आरो। मानोना बेफोर गेमफोरा जोबोद माने गेलेबाथाय गेलेबाय थाथावथाव बेफोरबायदि नालाय। औव, आरो जोंहा कम्पिउटार इस्क्रिनाव नायबाय थायोब्ला जोंहा मेगनफोराबो एसे गाज्रि जालाङो लासैनो। आरो जों गोबाव समनि जिरायबाय थायोब्ला जों जोंहाबो, पसस्राबफोराबो जोंना गाज्रि जालाङो।
औव, औव, देहायाबो माने एसे जोंना माबा प्रब्लेम जालांङोना?
औव, औव नोंथां। औव जेनेबा जोंङो देहााया कम्पिउटारावनो जिरायना थाबाय थासिगोन। जोंहा ओ जोंङो जेबो गेलेला, जेनेबा जोंङो खारनाय, बारनाय जेबो जोंहा फिजिकेल एक्टिभिटिस गैलिया
बिदिनो जोंहा जेनेबा, ओ समाबो आरो जोंनि देहायाबो गाज्रि जालांङो आरो नोंथां।
औ, औ।
औ।
दा बेनो आरो नोंथां। माने ओ, जायफोरनाखि माने- बेजों गेलेना थाबाय थानाय एबा कम्पिउटारखौथ' माने गोबांङानो थुनो रोङो बा गोबांङानो माखासे बांसिनानो थुनो रोङाबो जानो हागौ। दा, बेफोरबाददि जायफोरनाखि ओ कम्पिउटारनि खामानि मावबाय थानाय, दा, बैफोरनि देहा फोरखौ नायोबा, माने बे फिजिकेल एक्टिभिटिस गैयैनि जाहोनाव माने ओ, गोबां सानाय, सुनायखौहाय जों नुुबोनो मोनदों आरो।
नंगौ। औव।
औ बेयावथ' जेनेबा खामानि ओंखारनायनिफ्राय ओंखारलांगेरबाय थायो नालाय। बा, स्यि मिनिट आव जायाबा। अन्थायावबो जायाबा। मोनसेनि उनाव मोनसे-मोनसेनि उनाव मोनसे ओ बैफोर माने ओ बायदि खामानिफोरा ओंखारलांबाय थानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो।
नंगौ, नंगौ। औव, दा नोंथां नै जोंना समाबो जाबाय। खोनादोंना? औव, बे ओ दा जों दा नों उनावहाय बेलेग मोनसे टपिकखौ रायलायबावनो मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो।
औव, दे नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय बिदिब्ला।
औव, दे नोंथां। गोजोन्थों।